जोङो तपिकनि मोनसे रायनोसै आरोना मोनसे गान माबानि आबाद फोथारनि जोंनिथिं मा होनो सबाया बांसिन जायो नोंसोरनिथिं मा माया जायो
बांसिन जायो
ए जे जों माइ गायनानै जानो हानाय बेब'स्था गैला बिराद माने जेंनाजों बे माइ गायबानो माने अखानि दारैसो जायो नालाय माया थ' अखाखौनो मोननो नागिर थारला बिराद बोरि जाबाय माने
जोंनिथिं माने अखा हा हानायालाय बांद्राय हाया होनबाबो एसेयावनो दै थायो आरो
अ ओं
जोनिथिं माने दैयानो थानो नागिरा
ए जोंथिंबो बांद्राय अखा हाया हानायालाय होमबाबो बे बरिंफोरजों गायो दै इसे हान दै इसे अखा इसे हानायानो दै थायो आरो
माने इथिं हायानो बिराद सोबो दैखौ उम मा होनो हाया गेराद माने दै दैयानो थानो मोना एसे अखा हाबानो हायानो सोबजोबो बिनि थाखाय जोङो एवनानै माने फोमोननानै गायनोनो चानसखौनो मोना माइखौ
उम उम उम
जोंनिथिं बांसिन बायनासो जायो आरो माइफोरखौ
औ
बिराद जारला आरो माने
जोंनिथिं दा माबा गायदों बानलु सिब्र बांसिन
जोंथिं माबा मेसेङाव गायो गायनाया ओमफाय दैलाङाव माइ गायो बांसिन
माने जोंथिं दा बायदियावसो बानलु सिब्र गायो
ए नोंसिनि हाया एसे मोजां खोमा
बिराद ओमफाय आलौ गोसा जाथारो बानलु गोसाया हाया माबा नालाय गोसा गोसा जाना होयो
औ औ बुजिदों
नोंसिथिं इं माइनि अनगा माबाफोर गायबावो नामा
इं इदिनो मेसेङाव भिन्दिफोर गायो ओमफाय दैलाङाव माइ गायो
अं जोंनिथिंबो इदिनो जोगो जोगोन जोगोनार फोर गायो सबाय बिमाफोर गायो आरो जोंनिथिंबो
उम उम
माने अखा हाबा एसे मोजां जायोना हाफ्रा थाजिमनो बे समाव बिदिनो गोबां माने आबादाबो रोखोम रोखोमनि थायो नालाय जों बेलेक बेलेक हासार हो होनांगौ बो जायो हायाव
ओम ओम
बबा बबा हाया ओमफ्रायो इदिनो गाज्रि जालाङो आरो हासारनि थाखायनो
ओ ओ जोंनाबो बे हायाव बांद्राय भिटामिन गैला दानि जुगाव
जोंनिथिं बिराद ओमफ्रायो मा होनो हायानो गोरानथार ए एखेबारे मैगं एवनानै जानो नागिरथारा ओबावबा बिराद खस्थ'जों गायनांगौ जायो आरो माने माइफोरखौबो
जोंथिं बेफार फालांगियावलाय मोजां हाफ्रालाय मोजां जां
ओम
दैलांनि समावबो मोजां
उम
फालांगि खालामनायावबो मोजां गासिबावबो मोजाङानो जायो
ओम माने जोंनिथिं एसे प्रब्लेम जानो हायो आरो दैनि थाखाय दैया माने बिराद खम जाना होयोना बिदिनो बायदि सें बोथोरबासो अखा हायो दैज्लां बोथोरबा अखा हाया आरो जोंथिं बिराद बिदिनो चेन्स जायो वेदारा गोबां गुबु थ' थायो नालाय जों माने बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जानो हाया आरो माने जोंनिथिं बिदिनो बोरि जायगा नालाय गय बायदिसिना बेफोरजों जायो आरो बांसिन
ओम ओम फालांगियाव होमबा नोंसिनिथिं एसे जर खम
औ ओम नायनो बिराद आबादनि आबादाबो गाज्रि जायो बे बेनो जों बिराद केयारफुल खालामनानै मावनांगौ आरो आबादफोरखौ
औ उम
दैनि बिराद बेब'स्था खालामनांगौ टेक्न'लजि बाहायनांगौ सलारफोर गायसनला बायनांगौ जोंनिथिं
औ जों जों मोब्लिबा मोब्लिबफ्रालाय मोजां कारेन्टथ' सहैजोबबाय फालांगि खालामनायाव बिराद मोजां जाबाय आरो दायो
आरो बेफोर बेफोर राहाफोरखौ जों लाजोबनांगौ गासिखौबो फरायनायनि लोगो फरायनायजों लोगोसे
आंनि
बिराद रोखोमनि दंना जों गामियावबो दाना दा बांसिन आबादफोरजों जानो हमो गुबुन गुबुन गामिफ्रावबो जों नुनो मोनो नोंसोर गामियाव बांसिन आबाद जानायानो होनजायो बाखिया नङा होमबा
औ जों गामियावबो बे आबादजोंनो बांसिन खामायनानै जायो फालांगियाव मोजां मेन बिलि बेजोंनो जानो हायो
होम बिदिनो गोबां रोखोमनि थायो आबादफ्राबो
औ
उम ओ जों दा होनबा दैज्लां बोथोरावथ' माइयानो गाय गायनायनि दिन नालाय माइखौनो बांसिन गायनो हमो आरो
औ
उम जोंना खोथिया दहायसो फोदोंमोन
ओ जों बे माइजोंसो एसे बा गोबावानो जाबाय बाय मायखौ जों जो जोङो ओ खामनो दिहुन्नो हायो नालाय ओंखायनो जों बेखौनो गायनानै जानो गोनां जायो ब
उम दैज्लांफ्राव ना दुब्लिफ्राव नाओंखारोमोन ना ओंखारा नोंसिनिथिं उम जोंथिं माने नाफोरखौनो बायनानै जालायलायनांगौ नाफोरखौ मोनजानो बिराद खम उम बिराद जारला जायोना
औ
उम माने जोंनिथिं बांसिन बायनाय आरो गावबाागाव मा होनो माबानानै जानो हानायनि गोहो गैया आरो बांसिन
जोंथिं जानो हाबा बे फालांगि दैज्लां बोथोरावनो बिराद खामायनो हायो
उम उम बिदिनोदा बोथोराबो एसे गारजि गारजि जालांबायना जों गा जोंनि माबायावबो इदिनो बिराद टेक्न'लजि बाहायबायना बांसिन ए आइ जाजोब्बायना रबट फोर
औ औ
बिनि दारैनो जोंनिथिं बांद्राय खामायनो हाला आरो
उ
बेफोरनि थाखायनो स होनानै जायो बेफोरावनो
उम उम
बिराद जारला जाबाय आरो
उम दैज्लां बोथोराव एम्फु लेंहरनानै हानाय अखाजोंसो मोजाङै गायनोहायो जोंना
ओ नोंसिनाव दाबो एम्फुफोर मोनजायोना दैज्लां बोथोराव
मोनजायो खायसे खायसे बे दैज्लां बोथोरनि एम्बौफोरखौबो फाननानै
गोबां नस्थ' खालामो
उम उम दं आरो उम उम बेफोरो बैसोरो गोदोनि जाम्बा जाम्बा मानसिफोर बुजिनो रोङिफ्रानो जायो आरो
उम उम
थुखौ
औ
उम बेखायनो जोंबो एसे हेंथा होनांगौ समाजारियाव गोबां गुबुंले थायो नालाय सोरनिबा सोरनिबा गोसोआ गारजि
सोर सोरबा बेखौनो दैज्लां बोथोरनि फालांगि होननानै खायसे खायसे फाननानै बेजोंनो जानो गोनां जायो आरो
उम बेखौबो जों नाहरनानै बुजायनांगौ मानांगौ बेलेगजोंबोसोबो खामाय जानाय हायो नालाय ओखायनो बेलेग बेबस्थाजोंबो बिसोरखौ खामाय जानो थिननांगौ आरो
उम
उम
दा नोंसिनिथिं बेफार फालांगि खालामनायाव मा बायदि
जोंनिथिं एसे बेफार फारि खालामनायाव एसे माबा जायो जेंना जायो मानो होनबा जोंनिथिं माने हाथायफ्रा एसे खम जायो फाननाय माबा फाननायफ्रा गोजान गोजानाव थांनांगौ जों गामियाव बांद्राय माबा थाखाय गैया नालाय मा होनो आबादनि एसे खम नालाय बेनिखायनो जों गामिना बांद्राय फालांगियाव गोसो होया आरो। बिदिनो गुबुन गुबुननि गेजेरजों जायो मा होनो सोरबा बेलेगाव खामानि मावनानै थायो सोरबाया मानिबा खामानि मावो बेबायदि आरो बेलेग माने आबादनि अनगा बेलेग माने बेलेग दिडफारेन्ट दिडिफारेन्ट खामानिफोर मावना जायो आरो बेलेग बेलेकनो। उम नोंसिना माबायदि खामानि बिदिनो प्रफिट जानायफोरा गाव गावनि नखर सालायनायफ्राव मा बायदि जानो हायो?
जोंना बे बेफार फालांगि खालामनायजोंनो दैज्लां बोथोरनि बे ओम गायनाय हानायफोरजोंनो जा थालाङो आरो गैयिफ्राबो
दा आबादखौथ' मोजांखौनो मोनोना नोंसिना? माइ गायबा माइखौबो जोंसोर रग' रग' मोननो हायो
मोननो हायो हायो।
उम। जोंनिथिं बांद्राय माइ खौनो मोननो हाया
जोंथिं अखायाबो खोब मोजां हायो बेफार फालांगि खालामनायाव बिराद मोजां जाना होयो आरो दंफां-लाइफांफ्राबो बिराद ग्रोम ग्रोम जाना
उम बै हाजो खाथिदां माने एसे।
औ।
ओम ओरै जोंना माबा सोनाबथा सोनाबथिसो जाबायना न'आ फ्रा ओंखायनो इथिं बिराद एसे खम हायो आरो होम। ओमफाय दा टफपिकआ जोबबायमोन एमबादे दोन दोनलायनोसो आरोना।
औ दे ओं।